नोंथाङा खोनादों? औ आं खोनादों।
खोनादों दे आंबो, बुंदो।
नोंथाङा मा खालामदों दा?
दा एरैनो दङ नोंथां। फन रायलायनो होननानै नेगासिनो। दंमोना
नोंथाङा दा फ्रि दंबा
औ फ्रि दङ नोंथां।
अ आं दा मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन।
औ।
दा जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो थानाय आबादानो जादों माइ आबाद।
औनोथां औ।
औ माइ आबाद दा माइ आबादनि माइ आबादनि माइ आबाद खालामगासिनो।
औ नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय माइ आबादखौ मोसौ मोसौजों हालेवनाय नुयोमोन।
औ नोंथां औ।
ओम दा बिग्याननि सान्थौजों दिहुननाय दिहुननाय मिसिनारि आदब खायदानि थाखाय दा गोबां गोबां टेक्टर बायदिसिनाफोरजों हालेवनाय जाबाय मोसौनि मोसौजों हालेवनो। हालेवनायखौ कम नुबाय। कम जाबाय माने। ओ दा। बुंनो थाङोब दा।
औ आं बुंनानै होनसै सै नामा नोथां इस
अह। अ दे दे नोंथांङा।
औ माने गोदोनिखौ नायनो थांङोब्ला गोदो जोंना। माइ आबाद मावनाय समाव।
ओम।
जोंआ हालएवनानै माने मोसौजों हालेवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो। नङा ओमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
ओमफ्राय गोदोनि आरो दानिखौ रुजुनानै नायोब्ला।
उम
दाना टेक्न'ल'जिनि जुग नालाय।
औ।
मोसौजों हालेवनाय बिदि नियम बा नुनो थांला आरोना
औ औ।
गोदोनि जि। थुबा मोसौजों हालेवनाय बेफोरो एसे माने मा जायोमोन खस्थ' जायोमोन आरो।
औ।
खस्थ' जायो लोगोसे मोसौआबो खस्थ' मोनफायोमोन आरो। लोगोसे सम। फोराबो जोंना माक जायोमोन गोबां नांगौ जायोमोन आरो।
औ।
माने सानसेयाव हाजोबनो गोनांखौ जोंङो सानसेयाव हायाबो जानो हानाय आरो मोसौजों बै समावहाय।
औ नंगौ
दा नायनो थाङोब्ला दानि जुगाथ ट्रेक्टरजों नङा होमब्ला, टेक्टर जोंनो हालेवनानै सानसेयावनो गोबां हा फोजोबनो हायो माने,
औ
ओमफाय गोसो जायोब्ला सानसेयावनो माइ गायनो हानाय, हाब्रुखौ मिस मिस खालामनो हायो आरो ट्रेक्टरा, जों मोसौजोंब्ला मा जायो। गोबां खस्थ जायो आरो माने मोसौखौ बेसेबां बार जोङो माइ ओ हालेव होबाय थानाय खस्थ होनो नङा होमबा, मोसौआ मोनसे जिब, जिउ गोनां जिब बेखायनो बिसोरनावबो मेंनाय एरिनाय थायो आरोना?
ओम,
नोंथाङा बुंखाबाय दानि समा माइ आबादनि सम,
दा ओमफाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दा नोंसिनाव माइ आबाद दा गायनो हानाय जाबायना खोथिया फोबायना बा गायनो थाखाय रेडि ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां, दा जोंनि ओनसोलाव, माइ गायनायाथ' सोलिगासिनो स जाबानो बांसिन बाहागो माय गायबायानो द
औ
दा खोथिया,
औ
खोथियाखौ दा फुगासिनो, इदिनो माइ बो गायहोल माय सोर सोरनाबा सोरनाबा माइ गायनाया जोबहो जोबहोलांबाय,
औ ओमफ्राय नोंसिनियाव माइ गायनाया दा जेनेबा खोथियाफोर फोनोनाया जाबायना जेनेबा गायखांबाय होनबा नोंस्राबो,
औ खोथिया गायखांजोब्बाय माने खोथियाखौ फोखांनानै फोखांजोबबाय माने दा फुगासिनो आरोना?
औ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो आरोना नोंथां,
औ जागोन।
ए जेनेबा दाथ' माइ आबाद सोलिगासिनो माइ गायनायनि सम नङा होमबा, बेवहाय, मा मा माइ गायनाय जायो जोंना बर'फोरा,
जहाय मासुरि
औ।
जोसा आरो खायसे दोङो आइ आगोथिया गायो।
औ मा माइ होनना बुङो?
बे माइनि नामखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? आं गोसो आव गैलामोन।
औ जेखि जाया आरो जेनेबा गायो आरो नङा होमबा आंबोथ' मिथिया औ ओम। बेनि गेजेराव बांसिन माइ माखौ गायनाय जायो नोंथां नोंसिनिथिंजाय? ओरैनो मिथिनाय
मासुरिखौनो बां गायनाय नुयो। आरो रन्जित बेफोरखौ बांसिन गायो जोंनिथिं
उम ओमफ्राय नोंथां ओ अखाफोरनि थाखाय जेनेबा दैफोरा मोजाङैनो दंना दा माइ गायनो हाथाव?
माइ दा गायगासिनो दा जेबो प्रब्लेम फैयाखै। बिदि उसुबिदा जेबो जाया दैनि दैखौ नांगौ बायदि मोनदों जेरै नांगौ बिदिनो। प्र-प्रब्लेम नुनो मोनाखै।
औ। दा ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा माइ गायनायफ्राव थांफेरनो मोनबाय ना? जेनेबा नोंथाङा माबायदि नाङो?
अ माइ गायनाया बिदिनो जों जिउ गोनां मानसि आरोना बेनिखाय सान्दुङाव थानाया एसे खस्थ' जायो। ओ। जेनेबा देहाखौ खस्थ' मोनो। थेवबो
औ।
थेवबो गायनांगौ जायो जेबा बोसोराव जों बेखौ गायखायो नालाय जायनि थाखाय जोंनि आदार जानायनि खायदा बे बेनो बेखौ जों बेनो जोंनि ओ गिबि अ ओ जागा
औ नोंथां ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो आरो ना।
औ।
ए खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
जोंहा न'खरनिफ्राय मा मा बायदि जेनेबा ओ खालामनांगौ जायो जेरैबादि हाजिराफोर लिङोबा मा मा खालामसोनांगौ जोंना माइ गायखालि माइ गायनाय थाखालि आरो न'आव
औ बेनि सानसे सिगांनो जोङो हाजिरा मावग्रा जेनेबा आइजोफोरखौ लिंहैनांगौ जायो जेरै सानसे सिगां खोन्थाना दोननांगौ जायो जेरै खोथिया फुनायखौबो बेनि सानसे सिगां फुग्रोना दोननांगौ जायो।
औ।
औ।
बेनिफ्राय समफोर खालि नेक्स्ट दिना खालि गायनाय जायो बिदिनो
औ। ओमफाय बेवहाय हाजिराफोर लिङोबा मा मा जेनेबा हाजिराफोरनो मा मा खालामनाय जायो आरो?
अ। हाजिराफोरनि थाखाय जाग्रा जाग्रा। लांनांगौ जायो सम टाइम सम सम। जेरै फुङाव फुङाव सालाङो बेनि उनाव दसे थानानै सोरबाबा ओ सोरबाबा खारजि खारजिनि लो रोसि। सेबनानै होयो गेलास जों। समाव बिनि उनाव दसे थानानै ओ जिनै रिंगा नङाबा से रिंगा समाव ओंखामखौ लांनाय जायो।
औ।
बिदि
ओमफ्राय नोंथां? औ। सोंजागोन नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो गोसोब्ला आंनाव?
औ नोंथाङा खोथिया फुनो थांफेरनो मोनगोन ना मोनाखै जेनेबा?
औ खोथिया फुनो।
उम।
खोथिया फुनो आं जेब्ला उन्दैमोन बै समावनो आं थाङोमोन आरो खोथिया फुनो ओमफाय जेब्ला एसे देरनानै ओ जेब्ला फरायनायाव मुखुब जाबाय बै समनिफ्राय माने बै फोर खामानिखौ एसे एसे माने खमिलांनो हमदों आरो मावनायफोरा। ओमफ्राय दा माने बांद्राय ओंखारनाय जायाखै आरोना खोथिया फुनाय मानायफ्राव बुंनो थांबा ओंखारनो नांगौ बेयो बेफोर खामानिफोरा हौवासाफोरनि खामानि जिहेथु होमबाबो सम होनो हायैनि थाखाय
ओ।
माने ओंखारखानाय जाखायादा खोथिया फुनाय समावबो जेनेबा ओंखारनो सम मोना इदि थायबनि जानानै थायो आरो मालाबा। ओमफ्राय दाथ' थ' बारा फुबांआ नालाय बिनि थाखाय माने देहाफोरखौबो एसेयावनो मेंनाय बा हाया हाया बिदि मोनो आरो ना। आथिंफोरखौ सानाय बिदि मोनो आरो। ओम ओमफ्राय नोंथाङाथ' माइ गायनो थाङो नङा होमबा?
आं आंबो थांदोंमोन
दा जेनेबा माइ माइ गायनायाव जोंना हाजिरा सिस्टामा मा मा रोखोमनि दङ माने?
मा मा रोखोमनि अ ओंखाम जायाब्ला जेने बा रां रां एबा बेसेनखौ बारायना होनाय
औ।
माइ ओ ओंखाम होनाय दंब्लाथाय
औ।
थि खाना दोननाय फैसा होयो होनाय जायो। बेनो।
होम ओओ ओमफ्रायथ' बेसेनखौबो बुंजायो जेबो नङा नोंसिनाव ओरैनो दा बेसेना बेसेबां सोलिगासिनो जेनेबा सासे मानसिखौ हाजिरा हाजिरा लिङोब्ला आरो सासेयाव बेसेबां माइ गायनाया? ओमफ्राय खोथिया फुनाया?
थामजौ रां माइ गायनायनिया थामजौ रां। आरो जुदि ओंखाम जानाय गैयाबोला बाजि। रां होयो।
औ।
खोथिया फुनाया ओ आखासेयाव दस जि रां।
औ। औ ओमफाय जोंनिया ओ ओरैबायदि आरो जेनेबा हाजिराया नोरै सिस्टामबो दङ' आरो ओइ थिखा होनना बुङो मोनसेखौ
औ औ नंगौ
ओ लिंनाय आरो हाजिरा लिंनाय जेराव ओंखाम जाहोनायबो थायो ओमफाय थिखाया जाब बाय त'ल लानानै मावनाय ओंखाम जानाय गैया बिगासिस स्तामाव हमनाय जायो ओमफाय बेबायदि नोंसिनाव बिगा सिस्थामाव बेसेबां लायो?
बिगा सि बिगा सिस्टेमा सेे रोजा रां लायो आरो माब्ला जिनैजौ बेफोरबायदि
औ बिदिनो आरो मायबा नङा थायोना होमबा? ओ जायगा लायै जायगा दामफोरा आलादा आलादा जायो।
आ
उम ओमफ्राय होमबा दाथ' नोंसिथिं माइ गायनायफोरा जोबखांबायानो नोङा होमबा?
औ
दा ओं ओमफाय जेरावबो थांथ'नाय जायाखै बेरायनो बहाबाफोर?
ओहो नोंथां बिदि माइ गायनाय सम नालाय बिनिखाय ओंखार थ'नाय जायाखै
औ दा समाथ' अखा बोथोरनिबो सम नालाय बेरायबो जाथावा
बेनो नोंथां
औ बेनोसै आरोना
दा होमबा नोंथांखो दसे सम होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर बावबाय
औ नोंथां समा मा जाबायना जोंना? औ लाखि जासिगोन दे नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो औ।